औ नोंथां खोनादोंना?
अ खोनादों नोंथां औ
अ नोंथां जाखांबाय?
ओ बावाखै दानिसो जाखांदों बारा बावाखै
अ जाखांबायबा नोंथाङा एसे फ्रिमोन नामा?
आंथ दायो फ्रियालाय फ्रि औ नोंथां फ्रि दंखायो दायो
थाङा फ्रिबालाय मोनसे खोथाखौ सावरायनो नानसो फन हरनाय जादोंमोन नोंथांखौहाय
अ नोंथां सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन जेबो नङा नोंथां मा बाथाआवबा सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा आंजों
ओ सावरायनो खोथायानो जाहैबायमोन जोंनि थांलाय फैलायनि माने मा होनोमोनलाय ट्रान्सपर्ट होननानै बुङोना
अ औ औ औ औ ट्रान्सपर्टेसन
दाथ बे जोंनि ओ पटेसनाथ' जोंनाव दा दैलि रुटिनावथ' नांथारगौ नालाय दा नोंथाङा मानसे जबफोरथ' मावखायो दा नोंथ मोनसे जबफोर मावो जानांगौब दा बेयाव थांलाय फैलाय खालामनो नोंथाङा माजों
नों बुंनायखौ आंनाबो ट्रान्सपरटेसना मालाबा बिदिनो आंथ' गामिनि नालाय लाइननि गारिजों थांनाय जायो टाउनसिम ओमफ्राय टाउननिफ्रायथ' आंनि खामानि मावग्रा जायगायाथ' खाथिखा नालाय ससे थाबायनानै थांसिगोन आरो फैबिननायावबो बिदिनो थम थम ना मा होनो बर'नि बेखौ लानानै फैसिगोन गामिजों खारखायो नालाय जों गामियाव मेरला एभेलेबेलखा नालाय बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामो आं मालाबा सोरनिखौबा स्कुटिफोर लाथ'लाबाय बाइकफोर लाथ'लाबायनानै थांनाय जायो मालाबा समाव बे जेबो नङा खिनथु बांसिनानो आङो बे थम थम होनोना जितु जोंनि बर' रावै बेजों बांसिनानो थांनाय जायो न'निफ्राय आंनि खामानि मावग्रा जायगासिम
दा होमबा नायदो बे थांलाय फैलाय गारि गुरा ना ट्रान्सपर्टेसननि जोंनि जिबनाव बेसेबां नांगौथि
औ नांगौ नोंथां नांगौ बिराद इम्परटेन्ट बे आरो आङो आंथ' माने आंथ' जेने माने गावनि पार्सनेल गारिफोरबो गैयाना जेनेबा ओमफ्रायहाय आङो जेनेबा गोजानाव थांनां गौ जायोब्लाथ' आङो बासफोरजोंसो थांनाय जायो बेफोरो माने मोजां एसे सुबिदाबो आरो
औ आरो खमावनो सहैनायबो जाहोयो
औ खमावनो सहैयोथ' सौहैनायालाय नों गावनि पार्सनेल बाइकफोर लांबा थ' डाबल थाङो खरसाफ्रा थाव सोनाय मा सो
गावनि जानाय लोंनाय आरो थाव सोनाय ना आरो बांद्राय गावनि फारसे जेनबा पलुसन जायोना लाय। उम। बिदिनो बे आंनाथ' आंना आंनि निजेनि गारि गैया जाहैबाय नालाय आं बिदिनो बास गाखोयो आंबो टम टम गाखोनानैनो गावनि डिउथिफ्राव गाखोनाय जायो थांनाय जायो।
औ।
दा दा होमबा साननानै दो ट्रान्सपर्टेस दाना जोंनि थाखाय बेसेबां नांगौथिना दिनै गाबोनाव होनबा बेफोरखौ सानो आरो आङो माने जेनेबा दा जोंनि गामियारि जायगायावबो बे बुस्थुखौ नांगौ नाथाय जोंना गामियारियाव गोबां खस स मानो होनबा जोंनियाव बेफोर सलिनो थाखायबो लामा सामा बिराद गाज्रि बिथोर जायगा गोबां जोंनियाव दासिमबो फाखा गैया नालाय। हानिसो ओमफ्राय अन्थाइ गथा एसे एनै गारलाबायो। हाब्रु जायो अबावबा अबावबा दैस्लुं थायो। बाला जायो नाथाय बेयावनो माने गोबां खमै माने बिराद खारलाङो माने टाइमा खारलाङो। हास्लाबा माने बेवहाय लासै थांनाय जायो नालाय गावनि निजेनि टाइमाव सौहैस्लाबा माने
औ औ।
दा बेफोरखौबो मोजां। जानो लुगैयो आरो दा आंना नै गाबोन समफोरो एगजाम दङ आंना। गुवाहाटियाव थांनांगौ दा आं बेवहाय थांगोन। ट्रेनजों। बार टान्सपट ना बेसेबां दा बे नांगौ। आं ट्रेनंजों थांगोन बेनि मोजां मोनाङो आरो आङो मानो होनबा। ट्रेनजों थांनायखौ आरो जों गोबां। खम फैसायैनो माने जोङो। सहैनो हायो आरो गोजान गोजानावहाय। आरो बेवहाय टाइम बाय टाइम सौहैयो नों। गाव मोनसे टाइम थाखाय। थायोनो। बेवहाय खोथायाव थाङो बिदि आरो। आरो नों बेयाव। स्टेसन लाखिखादों आरो।
औ जोङो पाब्लिक ट्रान्सपर्ट बाहायनो हानाया बहुत मोजां। खोथा बे जोंनि बुहुमनि थाखाय माने एनभारमेन्टनि थाखाय बे बुहुत मोजां खोथा मानोना जों बयबो जों साबैसे मानसिफोर दं बे गाव गावनि गंसेबाबो पार्सनेल बाइक जा स्कुटि जा बरहनबा बिसिबां ट्रेफिक जायो नों सानना नायलाय नोंथां। जेनेबा सल्लिस जन मानसिया सल्लिस जन मानसिया बाइक खेथि बरनबाय। ओमफ्राय बे सल्लिस जन मानसियाहाय। रे सिकनेल जानायाव थाथ'बाय। थाथ'नायावथ' बिसोरथ' मा माने गावसिनि पार्सनेल मटर बाइकसो लाबोजोबदों नालाय। बे सल्लिस जन मानसिफोरा जेनेबा बा सल्लिस जन जाखायो खेनसेनो। बिसोर सल्लिसन मानसिया बासाव गाखोनो मोन ब्ला बिदि ट्रेफिकआव इमान माने ट्रेफिक जाम जानाय नङामोन आरो जन मानसिया गावनि पार्सनेल लाबोआलासिनो बासाव ट्रेभेल खालामनाया।
दा गोजान गोजानाव थाङोब्ला जों बे बुस्थु खौ साननो नांगौ आरो।
औ।
गोजानल' नङा खाथि खालायाव जोङो हायोबा जों बे खाथि खालायाव जों थाबायनोसो नांगौ ना मा होनो थां साइकेल सालाय गावनि देहाफोराबो मोजां जागोन। खोनायाखै नोंथां।
औ। खोनादों।
बिदिनो पाब्लिक ट्रान्सपर्ट बाहायबा पलिउसनबो बिराद जानो हमदों होम।
उम।
आरो बांद्राय औ नंगौ नोंथा आरो बे माहोनो ना ए बांद्राय गारि गरा सालायनायजों जाहा मोनसे सेफटि थाया नङा होमबा सेफटिनि माने एसे रिस्कबो फैयो माने ने बांद्रा गारि गुरा जाबा मोनसे लामायावहाय सोरबा आबां जाबां सालायगोन बे बेयावहाय गावनि एक्सटिन सिक्सटिन जानायनि चान्स जायो माने नाथाय जों बे पाब्लिक ट्रेान्सपर्ट होननानै बुङोब्ला मीना खोनादोंना नोंथां
हाल' हेल' नोंथां
ओं ओं खोनादोंदा ओं खोनादों नै बे एसे बि फोरो जायो जायो जों बे ट्रान्सपर्ट ना पाब्लिक ट्रन्सपर्ट बुस्थुफोर एक्जामपोल जों ला मोनसे बासखौनो हम बे ट्रेेन हम दो ना इसोर मोननियाथ' बांसिन खम'न नालाय होमबा बेफोरखौ जों बाहायोब्ला मोनसे सिफटि थायो माने इसोर मोनसे गावनि रिस्कखौ लानानै गावनि माने जायगा खोबग्रा द्राइभारफ्रा बेखौ माने रिस्कखौ लाङो माने उम गावनि डिउटिखौ माव
औ नोंथां औ औ औ औ नोंथां
आंनाथ' जानो हागौ आंबो लुगैगौमोन खोमा गावनि बाइक थाबा गाव
औ नोंथां
फ्राय जालाबायगोन खोमा होननानै
हौ हौ औ
बेथ' जेरावबो जायो नालाय सलियो दा हमना ला ट्रान्सपर्ट होनबाथाय इस कुलानो होन कलेजानो होन दानि गथ'फोरख जों गारि भारा होनानै दोनहैनो हायोना? बेयाव मोनसे टाइमाव जों सहैनो हायो जों गथ'फोरनोथ' बेफोरखौ होनो हायाना थांलाय फैलायलायनि थाय गोजानाव थांबा
औ औ औ
बिनानाव मोननो
औ आरो औ उन्दै बैसो आरो बिसोरो उ औ औ साइद एरायनो रोङा मानो रोङा ना नोंथां बिसिनो जों जेनेबा गारि गुरा बायना होबाबो
ओ बेनोथ' रुल मोन्थिया जाहैबाय नालाय नियम नितिफोरखौ
औ औ आउफट नलिज आउफट नलिज गैया जाहैबाय उन्दै देरफुनाय सम जेबो मिथिया जाह जाहैबायना उ बे समाव
खायनो हायोबा जोंङो मा होनो बे बुस्थुखौ बे ट्रान्सपर्ट गारिफोरखौ बासफोरखौ उ भेनफोरखौहाय बेब'हार खालामनांगौ गथ'फोरनि थाखायबो मानो होनबा जोंहा दायो दानि जुगावहाय लामाफोरा
होम
जोंनियाव ओरै नायगासिनोखा जालासिनो
औ बांसिनानो गामिनि लामाफोरा औ नंगौ नोंथां नोंगौ नों बुंनाया सैथो एखदम नोंथारगौ
खाथिबाथ' आरो थाबायनासो थानांगौ
औ आरो साइकेलबो सालायनांगौ ओम औ-औ औ जोंनि सिबांनो पाब्लिक ट्रेन्सपर्टआव थांनो हायो औ गामिनि थाखायबो गाव गावनि थाखायबो पाब्लिक ट्रान्सपट बाहायनो हानायमोन बा पल एयार पलिउसन बे बार बारनि पलिउसनाबो खमायो पाब्लिक ट्रेन्सपर्ट इउस खालामबाय थाबा ट्रेफिकबो जाया माबो जाया बुहुद सुबिदा
नोंथां बुंदों नालाय बांद्राय गारि गुरा सालायबा ट्रेफिक जायो पलिउसन जायो नोंगौ आरो बेल' नङा नोंथां नोंथाङाथ' मिथि खानांगौ जादों पेट्रल ना जोंथ' बेखौ पे ट्रलजोंसो सलायो बाइकफोरा बांसिन दा बे पेट्रल होननाय बे पेट्रल बुस्थुआ सब समय मोनग्रा नोङा माने सानसे समाव जोब फैगोन माने ओंखायनो जों बेखौ जे एसे हायो माने बासायनो हा नांगौबो नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ
उल उजिफिनि बुस्थु नालाय बेयो पेट्रलाहाय हा सिङावहाय जों बेखौ मोन नो थाङा माने ओरैनो गोरलैयावनो ओंखायनो आबां जाबां बाहायनोबो नाङा मोजां खामानियावहाय सेब खालामनो हानांगौ माने ओम बास सायनो हानां गौ नङा होमबा नों
औ दे होमबा ना नोंथां मोजां मोनबाय रायलायनानै सावरायनानै गोजोन्थों नोंथां
गोजोनथों